हेलौ नोंथां नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों दे खोनादों?
औ नोंथां खोनादों।
अ दे बुंनो हागोन मानि सायाव रावलायगोन?
नोंथांमोननि जा बोथोरा बोरै जाना दं दा?
जोंनाथ' दासान्दि हर हराव अखा हागासिनो दंमोन। बेनिफ्राय दा सान्दुं गोसा दुंदों।
माइफोर गायखांबाय नोंथां?
माइ गायगासिनो दङ गायजोबाखै खायफा खायफा गायखांबाय।
समनि गायनाय जायो नोंथां।
जोंनियाव दासान्दि मोननै आबाद मावो। आसु माइ हासुमायफोरा सोरबा हाबाय दाबायदियाव बिनिफ्राय माइसालि माइ रनजित बेफोरखौ गायगासिनो जोसा
औ
फोरखौ गायो दा बायदियाव
औ
नोंथाङा आबाद मावो नामा? औ नोंथाङाबो आबाद मावो?
औ जाङा न'आव मावो
अ ओरैनो मा मा आबाद मावो?
दासान्दि? दासान्दि जोंहाबो माइ गायखांबाय। बानलु गायदो।
औ।
भिन्दि फाथो मैथा।
औ
बिदिनो गायगासिनो
उम। बिनि अनगायैबो आरो मा मा खेथि मावबावो खाथि खाला नोंसिनि जायगाफोराव?
बे जायगाफोराव बिदिनो माइ गायनाय दा दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय माइ गायनाय
औ। मेसेंफोराव आबाद मावोोना बेसर दुन्दिया
बेस' दा मोनजाथ'आ नोंथां।
मेसें बोथोराव मावोना?
मेसें बोथोराव मावनाय जायो
ओम बे बेसर आबादखौ बोरै मावगनिफ्राय्रा एसे फोरमनो हागोन नामा?
बेसर आबादखौ आंथ' बारा बुंनो रोङा नोंथां नोंनो फोरमायनाहोदो
जोंनियावबो मावो एफा एनै मावनायालाय। फार्स्टआवनो हाखौ हालेग्रोना लाबाय ट्रेक्टरजों नङाबा मोसौजोंबो हालेवबाय खाइफा
औ
बिनिफ्राय आरो मोजां जोलै लाना फैयो
औ
जोलैखौ आरो हायाव फोबाय हब्लानो बेयो एसे एसे देरनानै मा जायो दंफां फुलि एसे दंफां रज'बोयो।
अ
अब्लानो बेखौनो मुलि होनांगौ जायो आरोना एनो हासार होयो मुलि। जेरै इउरिया, पटास, सुपार।
औ
बेफोर हासारफोरखौ होनानै फेदेरो बे
अ अ
जेब्ला जौ बायो जौबाथाय अब्ला बिबार बाराय बियो।
अ
बिबार बारनानैनिफ्राय फिथायाइ थायो। फिथाइया मोनबाथाय बेखौ फुबाय फुनानै फोराननानै
ओम
ट्रेक्टरजों नङाबा मेसिनजोंबो आथिखालाव नायो नालाय
औ
लानानै बिदि जोलैखौ साफा खालामनानै ओमफ्राय थाव बानायो थावखौबो
औ
मेसिनाव फेरदनानै। थाव दिहुन नायखौ थ' मिथिखागौ नोंथाङा।
थाव औ मिथियो।
जोंनि सानफ्रोमबोनि ओंख्रि बाहा ओंख्रि संनो बाहायबाय थायो।
औ
बेखिनियानो आं मोनथिनायाव
औ
खायफा बाजारावबो फानो फानबाथाय आरो रांखान्थिबो मोनो।
औ
फालांगिनि थाखायबो मावो खायफा आरो न'खराव थाव गुबै जानोबो थाखाय मावो।
औ
बेबादिनो नो फ्राय मावो मानसिफोरा
औ
नोंथांमोननि जायगायावथ' माइ गायो?
औ माइ गायो नोंथां।
ओरैनो मा मा माइ आबाद मावोमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोसा माइब्रा
औ
रनजित, परिमल बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि नुनाय जायो नोंथां।
औ मानसिफ्रा जानो थाखाय मावो ना फान फाननो थाखाय मावो
जोसा मायब्राखौ बांसिन फाननो थाखाय मावो नोंथां।
उम जोसायाथ' थांनायाव बिराद दाम थांदोंमोनलै।
औ नोंथां थांदो। मिजिंथियो एबारबो थांगोन।
हेलौ
औ खोनादो नोंथां।
खोनायाखै नोंथां नोङो?
खोनादों बुंलाय।
औ आं होनदो मिजिं थियो एबारबो बेसर माबा जोसा माइब्राया दाम थांगोन होननानै।
ओं आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांबायना आदारनि आंखाल जाहांदो।
औ औ
आदार नांगौ जाबाय नालाय बिखायनो खम थांगोन ना आसा खम आरोना?
औ।
गासिबो मुायानोथ' बारायगासिनो ना बेसेनफोरा।
औ।
आंखाल जागासिनो।
औ
बेखौ नायबाथाय खम थाङा बायदि नुदो माथो।
औ समजों लोगोसे मिथिसिगोन नोंथां।
माइब्रायाथ' दाम लाखायो ओरैनोबाबो।
थां
मागो समाव
औ
उम।
दैलां बोथोराव मा मा ओंख्रिफोर मोनो नोंसोरनि खाथि खाला एसे बुंनो हागोन नामा?
थास' बिबार थास' आयथिं
औ
बिदिनो मैथा फाथो
औ
सबाय बिमा
औ
बिदिनो बायदिसिना मोननाय जायो नोंथां।
उम
नोंथां मोननिजलाय?
जोंनि जायगायाव बिदिनो थाइसुम मोनसौग्रा थाइसुम पेन्दी लेस्रा
औ
बिनिफ्राय फान्थाव थास'
औ
बेफोरखौ मावो मानसिफ्रा
औ
मेसेंआवबोथ' नोंसोरना खेथि मावो?
खोनायाखै नोंथां
मेसें बोथोरावबोथ' आबाद मावो मानसिफ्रा
औ मावो नोंथां
ओरैनो मा मा मावो एसे फोरमायना हांगोन नामा नोंथां।
मेसेङाव बेस'र फैयो ओमफ्राय सबाय फैयो नोंथां सिबिं फोयो
औ
बिदिनो मैगं थाइगं फोलाबायो आरो नोंथां
ओम सिबिं आबादनि बागै एसे फोरमायनाो हागोन नामा नोंथां?
सिबिं आबादनि बागै फास्स्ट आवनो हुबाय हुनानै बेग'रखौ फोना होबाय ओमफ्राय फोखांनायनि उनाव रज'बाथाय बेयाव मुलि हैयोना होआथाय नोंथां आं बारा मिथिलाङा आरो ना नोंथां।
औ आथिखालावथ' एपा एनै होनखायो एम्फौ जायोना।
औ ओमफफ्राय उनाव सिबिङा राबाथाय बेखौ हाबाय आरो ना खासिजों हाबाय हानायनि उनाव नाबाय सोरहाबा ओरैनो आखाइजोंबो गुनदो बुनाबो नायो सोरहाबा आरो मोसौफोरजोंबो नायो आरो नोंथां।
औ
मिसिंफोरजों नानाय नुवाखैदां नोंथां सिबिंखौ
औ
सिबिंखौ फिथा जानायाव बाहायो
ओम आथिखालाव थाव दिहुननो खोमालै बिनिफ्रायबाय ना एफा एनै।
थाव बेखौ आं मोनथियादै नोंथां दिहुनो खोमा ना दिहुना
सिबिं सिबिंनि थाव दिहुननो माबायदि एसे खोनादों आंबो बारा मोजां मोनथिया।
दिहुनो खोमालै नोंथां सिबिंनि थावा गोसोम जायो खोमा।
खोनादों आंबो सिगांनिथाव दंमोन होननानै
औ दोङो सिबिंनि दामआ दाम गोसा जायो आरोना
औ
बै मन्दिरफोराव थांनायाव स' स'नि मन्दिरफोराव थांनायाव बेयाव सिबिं थाव नांगौ जायो आरो ना नोंथां।
अ।
बायनो मोनदोंब्रा आंबो खनसे।
दाम गोसा जायो।
बानायो
नोंथांमोननि जाहाबो सिबिंफोर फैयो नामा?
फैयो मानसिफोरा एफा एनै।
औ।
बिदिनो हा एसे एफा एनै बोरिया हा जायगाफोराव
औ।
माइ गाखांबाथाय खायसे - खायसे फोयो।
औ।
एसेबां मानि फोयालै जोंनाव खम
औ।
बांसिन जायगायावनो माइ गायो फोथारफोरा
औ।
बोरि हाया एसेबां
ओम। नोंथांमोननि जा दा मा - मा माय गायगासिनो।
जोंनियावथ' दा सोलिबाय थानाया र'नजित जोसा, माइब्रा बेनिफ्राय मा होनो बेखो माइसालि माइ
औ।
बाहादुर
औ।
आथिखालाव आरो गोदान - गोदान माइ लाना फैयोना।
औ होमबा
नारसारिनिफ्रायबो बेफोरखौबो गायगा गायगासिनो। खायफा गायखांबाय खायफा दंबावो।
औ नोंथां माइसालि माइखौ फोयो ना मा खामो?
माइसालि मायखौथ' फोयाना बिदिनो खोथिया फोग्रोबाय फार्स्टआव खोथियाखौ फुनानैसो गायो।
अ।
आब्रा फोरा बेखौ आसु मायखो फोयो।
आस्रा ना मा खोसो बेखोसो
औ आ आसुमाय फोग्रा दंना आसु माइखौ फैयो।
औ - औ।
बैसागु समाव हाल एवनानै बेखौ डाइरेक्ट फोखायो आरोना।
औ।
फोनायनि उनाव बियो दंफां जाबाय ओमफाय दंफां जानानै फिथाइ थायखायो।
औ। होनाय समावथ' बेखौ बोरि रोखोमावसो फोनांगोना नोंथां दैथो स'खननो मोना ना। दै स'खन औ दै - दै मोनबाथाय लोमनानै थैगोन नालाय नोंथां ना।
एसे दै खमबानो जायो बियो आस्रा फोनाया।
औ फुलि जेनेबा खिलिनाय समावथ' बेयाव दै नाङा नोंथां?
दै नाङा बेयाव होम। एसे माया जौबाथाय एफा एनै दै नांगौ। अखा मोनबाय थाबानो बियो हारसिंनो अंखारलांखायो।
औ नोंथां जोंनियाथ' समा बारलांबाय
औ दे दे फोरमायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ दे नोंथां।